हेलौ औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
औ औ होनोमबा नोंथाङा ओरैनोथ' दं ओरैनोसो दंना दा? अ होनोमबा दसे सावरायनोसै नामा नोंथां ना?
जागोन दे नोंथां
होनोमबा जोंना आइडिया जाहैबाय जोङो माने बिदिनो खारैफोरजों संनाय ओंख्रिफोरनिनो फारसे एसे सावरायनोसै नामा दसे जेरै जों माने गामिफ्राव मोननाय बेफोर मैगंफोरखौ जों माखौ माखौ खारैफोरजों जायो?
औ
बेफोरनिनो फारसे एसे सावरायनोसै होमबा आंनो जागाग्रोसै नामा ससे
ओम दे दे जागोन दे
खारैजों जानाय ओंख्रिफ्रा जोंना जाहैबाय बिदिनो माखासे जोङो बे मुदुमफुल ओंख्रिफोरखौबो जोङो मालाबा खारैफोरजों
ओम
खारैजों नाजों बेफोरबायदि संनाय जायो आरो माखासे बिदिनो खारैजों जाग्रा होनोबा गोबां दङ जों माखासे ओंख्रिखौ थावजों जाजाबाबो जों खारैजों जायो नङा होनबा
औ नंगौ
खारं खान्दाय
ओम
खारं खान्दाय माबा बिजौफोरखौ जोङो खारैफोरजों जानो गोथाव खारै ना होनानैहाय
औ
ओ बिदिनो माखासे नोंथाङानो फंनैसो बुंगोरदो नामा? खारैजों ओंख्रि जाग्राफोरखौ ओम औ औ
ओम औ औ जागोन दे बिदिब्ला खादैजों जाग्रा होननानै बुंबाथ' जोंना बांसिनानो गोबां ओंख्रिफोरखौनो जोङो खारैजों जानो हायो जिथु आरोबाव सिगाङावथ' जोङो दोरोङारि हिसाबै नायोब्ला थावनि बाहायथिया एसे खमानो खामोन जोंहा बांसिन ओंख्रिफोरखौ खारैजोंनो जाखायोमोन आरो दाबो ओनसोल लायै ओनसोलथ' ओ फ्राय ओ जों थावजों जाखा जायोब्लाबो माखासेखौ खारैजों जानाय नुनो मोनो दा खारैजों जाथावग्रा हिसाबै जोंनि ओनसोलाव जेन'बा हमनानै लादो अनला अनलाखौ जों खारै होनानै जायो बेबायदिनो सबाय सबायखौबो जोङो जानो थाखाय खारै होयो आरो नारजियाव खारै होयो आरो बेबायदिनो सजना बिलाइ बेयाव खारै होयो आरो लाफाखौ जोङो ओ मैद्रुबो जायो आरो बेखौ खारै लाफा खारैबो जायो आरो बेबायदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि मुदुमफुल बेखौ जोंनि ओनसोलाव फ्राय खम आरो खारै होनानै जानाया ओ दा खारैया थ' जोङो मालाबा मालाबा नोंगौ जों खारैखौ जानो नांगौ बियो उदैनि थाखाय मोजां आरो ना दा ओ सानना नायोबा खारैया जोबोद गोनांथार मानो होननानै बुङोबा जोङो नार्जि दोलो जिहेथु नारजि दोलो जागोन। अब्लाना नारजि दोलो जानोबा जों खारै नङाबा जों जानो हाया जिहेथु बेखौ गेब्लेहोथारनांगोन नालाय जोङो अब्ला जुदि खार दै होनानै जों बेखौ साग्लियाबा बेयो नारजि दोलोआनो जानाय नङा आरो ओंखायनो जे लानाखि माने जोङो माखासे ओंख्रिफोरखौ जागोन बा संगोनबा जों खारै नङाबा सदा दखानाव बा हाथायाव बाजारावहाय बायनानै मोननाय सदा बे मोननैनि गेजेराव बबेबा मोनसेखौ बाहायनांगोन दा जोंहा माने सिगांनि समावथ' जों बेबायदि गुबुननि सायाव सोनारनाय नङामोन नालाय ओमफ्राय जों जिहेतु खारैखौ जों जोंनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिफां-लाइफांनि बिलाइ रोदा बा बिफां बेफोरखौ सावनानैनो जोङो खारिै बानायनो हायो। जिहेथु जोंहा थालिरनि बिफांखौबो जों फोराननानै बा थालिरनि जिहेतु मुरा गुदि बाहागो
औ औ
फोराननानै सावना होयो बेनिफ्रायबो खारै मोनो। आरो बेबादिनो बेस सर, सबाय, सिबिं बेफोरनि माने फुनानै लाबोनानै आबाद मावनाय समाव बेखौ जोङो सावनानै बेनिफ्रायबो जों खारैखौ मोननो हायो। अब्ला जोङो माने सदानि सायाव बा हाथाय बाजारनिफ्राय जोंहा खारैनि थाखाय सोनारनो गोनां गैयामोन आरोना। ओंखायनो जोङो बेफोरनिफ्रायनो खारै खौ लाबाय आरो जिहेथु जोंथ' बांसिन मैगं-थाइगं गंबा ओंख्रिफोरखौ जोंहा न'नियाव न'आवनो मोनजोबो होनना बुंजायोमोन नोंथां। बुंनो थांबा जेन'बा सबाय दानि बादि सबाय बा दालिफोरखौ जों दखाननिफ्राय बा हाथाइनिफ्राय बायोब्लाबो जिहेथु जोंहा दालिखौथ' जों आबाद मावखायोमोन ना आरो सबायखौबोथ' जों आबाद बखौनो मावखायो बेफोरबायदि आरो ओंखायनो ओ जिहेथु नारजि नारजि अनला बेखौ जों गोबां खारैजों जायो आरो आरो नारजि अनलाफोरखौथ' ओ बा आं नारजि अनला होनना बुंदों जोंनिथिंजाय माने अनला ओंख्रिखौ नारजि फ्रि फ्रि होनानै जायो आरोना बेखौ जोङो नारजि अनला होननानै बुङो। आरो अनदला थार ओंख्रियाथ' गोबां जाजायो जेरै नोङो ओ माखासे बिबार हारि जेरै बासिखा बिबार सेवालि बिबार बेफोरबायदिनो जानो हायो मुला बि बिबार बेफोरबायदिनो अनला जानो हायो आरो थाइबें बिलाइ आरो बेबादिनो अनला संनाय समावहाय जोंनो माने खारदैखौ नांथारगौ आरोना।
औ जोंना जोंना मेन बर'नि ओंख्रियानो खारैजोंसो खा ना नङा होमबा ना?
नंगौ नंगौ दा देहानि थाखायबोथ' मोजां खारैया। माने बांद्राय थाव जाबाय थानायाबो देहानि थाखाय गाज्रि। आरो सजना बिलाइफ्राथ' बहुद मोजां आरो जोंनि थाखाय।
औ
सजना बिलाइ खारै आरो बेयावहाय सजना बिलाइ खारैयाव नाथुर होदेरफायोब्ला बिराद गोथाव जायो जानो।
औ
बेबायदि दा नोंथांमोननि ओनसोलाव दा आथिखालावहाय ओ जिहेथु खारैनि बाहायथिया आरोबाव माबायदि आरो मामानि सायाव बा मा माजों बांसिन बिनि खारैखौ बानायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
ओरैनोथ' माने जों मिथियो आरो दा खारै होनोबा माने दाबो माने बे मा होनो जे जों बाजाराव सदा खारै बायो बेफोरखौ बारा बाहायनाय जाया आरो जोंनिया
औ
खुब माने खम बाहायनाय जायो बेफोरखौहाय। मानो थाखाय होनोब्ला जोंना जिहेथु आथिया थालिरनि दंफां अब्ला जोंहा आथिया थालिरा जोंना फिथाइ थाइखांनानै मो नि उनाव दानफायो बा दानस'खांनायखौबो जोङो बेखौनो बे दंफांखौनो फिसा फिसा हानानै माने बिदिनो फोथारफ्राव फोराननानै गोरान खालामनानैहाय
औ
सावनानै बेखौनो जोङो दैजों एसे लागायनानै माने गल गल गिदिर गिदिर गिदिर बानायनानै दोननाय जायो आरो। आरो जेरै होनदों औ लावदुम लावदुम माने गिदिर गिदिर बानायनानै दोननाय जायो आरो। जिहेथु नोंथाङा दहाय बुंदों माने बिदिनो मा होनो सबाइनि सबाइनि आरो बिदि माने बेसरनि औ बेसरनि दंफांफोर बेफोरखौ सिगांहाय जोंनियाव बेखौ माने बेफोरखौ बांसिन बाहायनाय जायोमोन आरो सिगांहाय जिहेथु दा जों बिजाहाय माने बिदि बेसर खेथि सबाइ खिथि दालि खिथि माने बेफोरो आरो जुखाम आख्रिफोराबो जोंना माने बिराद खम जालांबाय आथिखालाव माने बेखौथ' नुनो थांलिया आरो सिगां जोंनिया माने बेबादि नारजि जिहेथु फाथो दंफांफोरखौबो बिराद मेरला मेरला फोनाय जायोमोन आरो मानसिफ्रा। आथिखालाव माने इफोरोथ माने जोंना हासारा माने खम जालांबाय अर्गानिक हासाराहाय माबायाव ओ दुब्लियावहाय जोंना आरो बारिफ्रावबो अरगानिक हासार--‌ माने बहुत खम जालांबाय आथिखालाव मोसौफोरखौबो एसे खम लासैनांसिगोन आरो बिनि थाखायनो अब दासिमबो बे जोंना थालिरानो मेन सोलियो आरो जोंनि साइडआवहाय। थालिरखोनो बांसिन बाहायनाय जायो आरो‌ जिहेतु जोंना ओरै गामियाव माखासे दङ आबैमोन।
औ।
माखासे बिसोरो माने ओ बाजार दङ जोंना मोनसे रबिबार बाजार। जिहेथु जोंना माने देवबार देवबराव बाजार मोनसे दङ। आरो सुनिबार बाजार मोनसे दाखालि गोदान मोनसे ओंखारदों। इफोरावनो। जोंनिया बे थालिरनि बानायनाय बिखौ ओ खारै। न'नि। न'आवनो‌ बानायनाय खारै बेफोरखौहाय माने जोंनावबो जोंनाव माने आथिया थालिर एसे मेललायैनो दङ। बेखौ माने आबैमोना दानफैनानै एसे मेरलायैनो बिदिनो गल गल खालामनानै ओ सावफैनानै गावसोरनो। मिटिं खालामनानै माने ए बाजारफ्रावबो माने बेखौनो फानहैनाय जायो आरो बांसिनानो। बिसोरो मेरला मेरला खालामनानै बाजारफ्राव फानहैयो आरो। जिहेथु माने बेखौ जोङो जोंथ' माने माखासेया जोंनि न'खरावबो बेबायदि खालामो जे माने बेखौहाय ओ होनो? बथलफ्रावहाय सरनानै जोंना माबा खालामोथ' ओ जिहेथु नालेंखरजों जाफांना नालेंखल खलथा। बेखौनो माने जोङो मा होनो दै सरग्रा जेरै जों दै। दै सरग्राफोरखौ बालथिंफोरखौ बानायनानै दोफांनानै बानायोना। बेबायदिनो माने नालेंखल खलथा जाखांनायखौबो जोङो मोजां सोनानै मोजां। हाखावनानैहाय बेखौहाय माने गुदुं मोनसेल' खालामनानै। बा बिदिनो सोरबाया सिगांथ' माने। जोंनिया जे नालेंखरनि बेजे जेहेथु। बेजेफोरखोनो होनाय जायोमोन नालेंखल बिगुरफोरखोनो बांसिन होनाय जायो। ओ नारेंखरनि बै नारेंखल बिलाइयाव जे मुस्रि बायदि थायोना। ओ नालेंखर बिलाइखो लाखिग्रा। जिहेथु गेलेमनायखौ लाखिग्राया जे थायोनाखे। बेफोरखौ माने हाख'नानै मोजांनो सुनानैहाय बेयाव फोनानै। गिलासफ्राव फरनानै माने बथलफ्राव माने रेडि बानायनानै दोनखानाय जायो। आरो बेखौ जों बाहायो माबाफ्राव बाहायो जिहेथु जोंना मालाबा। ओ लेथ्रा जायगाफ्राव जों खामानि मावोबा बा। न'नि माखासे माने न' बावबा ओ माखासे गोजाम न'। फोरावहाय जोंना। मालाबाफोर साफा खालामनांगौफोर जायोबा बे एम्फौ सुफोर जुदि मोदोमफ्राव नांनानै। सिथरफोर जायोबा। बे खारैखौनो इउस खालामनाय जायोमोन आरो जोंना।
हांगोमोर।
औ औ औ औ औ हांगोफोरफोर जायोबा माने फोनो ला। थाबैनो। मोजां जायोमोन आरो बेफोर इउस खालामनाय जायो आरो। होमबा नोंथाङा जिहेथु ओ खारैजों जादो। दा मैगंफोरनि फोरखौ बुंलांबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जिहेथु बुंलांबाय अब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां बेखिनियावनो जोङो दोनथ'नोसै नामा ना?
दे जागोन दे नोंथां दे
औ औ